अ नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना?
औ नोंथां आङो मोजाङैनो स्रां स्रां खोनादों दे।
औ दा जां दा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां। आङो दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां ओ रायलायजागोन दे।
औ दा बिदिब्ला जोंहा आयदायानो जाहैबाय मोजां मोननाय एबा लाब। बेनि सायाव जोंहा जे माबोरै मोजां मोननाय जायो एबा जोंहा बेजों मा मा कफालल जानो जायो एबा जोंहा मा बायदि मुलाम्फा जादों बेफोरनि सायाव जोङो एसे सावरायगोन
औ औ
दा बिदिब्ला आं नोंथांखौनो एसे फोरमायग्रोनो खावलायनाय जाबाय
औ नोंथां थारैनो गोजोननाय थाबाय नोंथांआ जि मोनसे आयदा टपिक लानानै सावरायनो नागिरदों बेयो मोनसे जोबोरैनो इउनिक मोनसे टपिक ओ नोंगौ थारैनो मोजां मोननाय होनोब्ला बयबो मिथियो आथिखालाव जि मोनसे मोजां मोननाय मोजां मोननाय मानिथ' अननायाबो जायो नङा होमबा नोंथां जों खिन्थु ओ बांसिनै लाफ जि मोनसे लाबफ बेखौ जों सावरायनो नागिरदों आरो नङा होमबा मोजां मोनज्लायनाय सेंग्राजों सिख्लाजों जे मोनसे मोजां मोनज्लायनाय बेखौ सावरायनो नागिरदों ओ जों नुनो मोनो आथिखालावथ' बेबायदिनो गोबां ओ क्लास ओइट नाइननिफ्रायनो माने जि मोनसे मोजां मोनज्लायनायनि जि मोनसे बार बियो बारनो हमदों नाथाय गोदोनि समफो फोराव बेबायदि मोजां मोनज्लायनाय मोजां मोनज्लायनानै हाबा जानाय बियो जोबोरैनो खममोन मानो होनोब्ला गोदोनि जि मोनसे समाजनि आयेन राहा बेयो जोबोरैनो गोरामोन जुदि सेंग्रा सिख्ला ज'मा ज'मा थाबायोब्ला ओ ज'मा ज'मा एसे मोनाबिलिफोराव अबावबा जिरायलायोब्ला बा ओरैबो खोनायोमोन जों जेनोबा आवगोलो माने हौवा मानसिआ हिनजावसानि मोदोमाव दांब्लानो बे दायनिगिरि जायोमोन आरो साजाब बो मोनोमोन लोगोसे बिसोरखौ हाबा होनाय जायोमोन आरो बेनिखायनो आवोलनि हाबा फोरा बांसिन माने नायनानै जायोमोन आरो एरेन्ज मेरेज जायोमोन नाथाय आथिखालाव मुगाजों लोगोसे सोलायबोबाय आथिखालाव जों नुबाय माने उन्दै उनला गासैबो माने जि मोनसे मोजां मोनज्लायनाय बे लैथोआव गब'बाय आरो दा मोजां मोनज्लायनाय होनोब्ला ओरैबादि जेनोबा मोजां मोनज्लायनायाबो गोबांथार रोखोमनि दै दा मोजां मोनज्लायनाय होनोब्ला आं गिबिआवनो मोनसे थार मोजां मोनज्लायनाय बेनि बागै बुंनो नागिरदों मोजां मोनज्लायनाया ओरैबायदि जेब्ला सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाजों ओ जेब्ला नुज्लायो अब्ला बिसोरो माने जि सिख्लानि जि मोनसे महर मोखांजों लोगोसे जि बिनि आखल आ बेनि रायज्लायनाय बेनि रायदावनाय ओ बेनि गासैआवबो सासे सेंग्राया माने बोदोर जायो आरो बेनि जि मोनसे महर मोखां रायज्लायनाय महर मुस्रि आखल आखु बेखौ नुनानै बोदोर जायो आरो बे सिख्लाखौ बेयो अननो लुबैयो बा मोननो हास्थायो आरो लोगोसे ओ सिख्ला सिख्लायाबो बै सेंग्राखौ नुनानै माने बेबो माने बिनि अननायाव बेबायदिनो गोजावफानो लुुबैयो आरो सिख्लायाबो बे सेंग्रानि जि महर मुस्रि जि बिनि आखल बिनि रायलायनाय बिनि रायदावनाय बेफोरखौ नुनानै माने सानैनिबो गेजेराव मोनसे जि मोजां मोनज्लायनाय ओ नागार लाय हायै ओ खेबसे रायलायाबानो थानो हायै‌ बा इयुन समाव संसा संसार जालांनायनि मोनसे जि माबा मोनसे जि थासारि बेखौनो जों मोजां मोनज्लायनाय बुङो आरो माने सा ओरैनो सा साधारनै बुंनो थाङोब्ला सासे सिख्लाजों सासे सिख्लाजों अनलायनाय आरो बिसोरो जुलि जानानै हाबा जानो लुबैलायना आरो मोनसे मोजां मोनज्लायनायबोदों जेराव माने अपजिट सेक्स उल्था आथोननि फारसे मोनसे लुबैनाय फैयो आरो नङा होमबा सासे सेंग्राजों सासे सिख्लाजों बे माने नंखाय मोन मोजां मोनज्लायनायसो आरो बेबायदि मोजां मोनज्लायनाया बारा गोबाव जोरा जेब्ला बिसोरनि जि आथोनारि मोनसे लुबैलायनाय बेयो जुदि सुफुं जायोब्लानो बेयो जुदि आबुं जायोब्लानो बिसोर माने नायलायनो बायो आरो बिसोर माने गारलायनायसिम थाङो मानो होनोब्ला बिसोरनि मोजां मोनलायनाया नंखायसोमोन बिसोरो माने मोनसे आथोननि उल्था आथोनारि लु माबानाय जि मोनसे दिडिजायार बे मोनसे लुबैनाय बेखौ सुफुंनो थाखायल' बिसोरो सेंग्राजों सिख्लाजों मोनसे सोमोन्दोआव थायो आरो। दा बेबादि मोजां मोनलायनाया मोजां नङा। बेयो मा जायो मोनसे समाव गारलायनाय जायो गावस्राय लायनाय जायो दा बे मोनसे थाबाय। आरो संसाराथव मोजां मोनज्लायनायजोंनो सोलियो जोंहा मोनसे से जोबोर मोजां बिदिन्थि दङ। जि मोजां मोनज्लायनायनि नङा होमबा जेरै गोदोनि लेला आरो मजनु बिसोरबो जोबोद मोजां मोनलायदोंमोन नङा होमबा? बेसोरबो मोजां मोनज्लायनायखौ जों नुदों लेलाम मजनु जोबोर मुंदांखा मोजां मोनज्लायनाय। दा बेबादिनो मोजां मोनज्लायनाया जोबोर बिदिन्थिदों आरो आरो मुलुगा जोंनाया मोजां मोनज्लायनायनि गेजेरजोंनो सोमजियो ओमफ्राय दा आं बेखौसो बुंनो सान्दों मोजां मोन ज्लायनायनि गेजेरजों समाजाव मा मा खहा जादों नङा होमबा दा जिहेथु जों मिथिबाय सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाया हाबा जालायनांगौ जायोब्ला बेनि बैसोआ सासे सिख्ला सासे सिख्लानि बैसोआ एकुइस बोसोरनि गोजौ जानांगोन। आरो सासे सेंग्रानि बैसोआ अथ्र बोसोरनि गोजाव जानांगोन आंनि बायदि आरो ना खिन्थु जों दानिया नुनो मोनसै गथ-गथाय जेब्ला बैसो जायि सुद्द पन्द्र बोसोरनि गथ' गथायफोराबो मोजां मोनजायो। दा मोजां मोनज्लायनायनि गेजेरजों बिसोर मा जायो गावसोर मोजां मोनज्लायनायावनो बिसोर माने गोदो हाबना थानानै गावसोरनि जि मोनसे जिउ राहा लामा दानाय जि मोनसे फरायनाय बेफोरखौ बावलाङो आरो नोंथां। बेनिखायनो आं सानो जेनेबा सम जायैयावनो मोजां मोनज्लायनाङा नङा मानो। दा आं नोंथांनिफ्रायबो मि थिनो लुबैदों नोंथां नोंथाङाबो एसे बुंनो होनना नामा बुंलाय नोंथां।
फादो दा नोंथाङानो माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायलांखाबा जोब्बाय दा जोंहा मोजां मोनज्लानाय मा आरो। बे माबोरै सोमजियो नोंथाङानो फोरमायलांखा जोबबाय थेवब्लाबो आं एसे। बुंबावनो सान्दों?
औ नोंथां।
औ जोंहा जे दानि जुगावथ' जोङो नुनो मोनो जे स्कुल फोरनिफ्रायनो जे क्लास ओइट एबा दाइन थाखो, स्नि थाखो बेफोरनिफ्रायनो जोंहा मा मोजां मोनलायनाय जायो।
औ।
जोङो बैफोरखौ बुंनो थांगोन बेफोरो जोंखौ एबा। जोंनि समाजखौ खहा एबा गुबुंले खालामो। मानोना बै समाव बैसोरनि बैसोआ जे स्नि थाखोआव फरायनो सासे सिख्ला एबा सासे सेंग्रानि बैसोआ जे खैब्लाबो जिथाम बोसोर जिब्रै बोसोर बेबायदिल' जायो।
औ
नाथाय बै समाव जे बे जिथाम बोसोर एबा जिब्रै बोसोरनि सासे सुबुङा एबा सासे लाइमोना बेनाव बुजिनो हानाय एबा मोजां मोननाया मा बेखौ
औ
बेयो बुजिनो हानाय मोनदांनो हानाय बेनाव गोहो गैया एबा बे बुजस'आ बेनि थाखायनो बैफोरो बैसोर गथ'फोराबो जे गावसोरनि न' खाथिनि बिदा एबा सोरखौबा नुनानै बेबायदिनो मोजां मोनलायो एबा गोसोथोलायो नाथाय बैफोरो जे समाजखौ गुबुंले खालामो आरो उन्दैनिफ्रायनो बै सासे नोंखौ जे मोजां मोनज्लायनायनि जे बे गोथौ हाखर बेवहाय गाबब्र'होयो आरो।
औ थारैनो
दा मोजां मोनज्लायनायजोंनो जोंनि बुं जे मुलुगा सोलियो नोंथाङा बेखौ बुंलांखाबाय।
औ
मानोना जोंहा मोजां मोनज्लायनाय एबा अनज्लायनाय गैयाबा जोंहा जोंनि जाय जों जायखौ मोजां मोनज्लायो एबा लाबनि खोथाखौल' बुङाखै आङो जे जोंहा बिमा बिफाजों बिमा बिफाखौ अननाय एबा मोजां मोननाय बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ मोजां मोननाय एबा अननाय बेफोर गैयाबा जोंहा मा जागोन सामफ्रामबो न'खराव नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय बेबायदि जागोन आरो। औ जोंनि जे बे मोजां मोनज्लायनाय बेयो गैयाब्ला जोंनि मा जागोन जोंनि जे भारत एबा जोंनि बुहुमनि सुबुंफोरा जे रागाजोंनो जे बुलायनाय एबा नांलायनाय बे फोरो बां गोबां बांलांजोबगोन आरो।
ओमफ्राय नोंथां बै मोनसे बाथ्रा जेनेबा बै मोजां मोनलायनायाव जिउ खहाबो खालामना लालायनाय जायो नङा होमबा बे बोरै जायो बेखौ एसे बुंना होनो हागोन नामा?
औ हागोन औ दा बेवहाय जे जोङो एबा आं मिथिनाय बायदिब्ला जे जिउ खहा जानाय बेयो बांसिन बेबायदि जायो जे सासे सिख्लाया एबा सासे सेंग्राया जे जों मोनसे बिदिन्थि होनोसै दा सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ मोजां नुदों एबा बिनि महरखौ समायना नुदों नाथाय बेयो बेखौ जे गावनि गावनि खामानि थाखायल' एबा बेखौ बाहायनो टाइम पास नि थाखाय लादों नाथाय बै सिख्लाया बेखौ थार गोसो गोसोजों मोजां मोनदोंमोन नाथाय बै सेंग्राया बै सिख्लाखौ बाहायखांनायनि उनाव जे बेखौ गारो अब्ला बै सिख्लाया सहायनो हायियाव गावनि बिसोरखौ फोजोबना लायो मानोना मोजां मोननाया ओरैबायदि बेसाद जाय जोंखौ एबा जोङो मोजां जों सोरखौबा मोजां मोनोब्ला बेयो गाज्रियानो जा मोजाङानो जा जोङो बेखौ साननो हानाय एबा जोङो बेखौ बुंबाबो गुबुन सुबुंफोरा बुजिनो हानाय गोहो गैयामोन मानोना जे मोजां मोननायनिख्रुइ रावबो एबा जेबो देरसिन जाया बिदि होननानै जोङो सानना लायो आरो मोजां सोर सोरखौबा जों मोजां मोनोब्ला बेनि थाखायनो बैफोर जिउ खहाया जायो आरो बेबायदिबो जायो जे सानैबो मोजां मोनजायो मोनब्लाबो जे सानैबो जे उन्दै बैसोनि एबा सानैबो बुजिलायनो हायो मेतचर नोंनि सुबुङा जे माबा मोनसे नांलायनाय जायोब्ला
जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेरै
औ
मोनसे एगजामपोल इन्सटाग्राम जे नोङो गावनि मोजां मोनाय गावनि मोजां मोनज्लायनाय जों नांलायनानै जे नोंथाङा बै इन्सटाग्राम एपखौ नायोब्ला बेवहाय जे ओरैबायदि रिल फैगोन बे रिलफोरा नोंनो फोरमायगोन जे बै सिख्लायानो दायनिगिरि एबा बै सिख्लायानो मोजां नङा नों मोजां एबा जे नोंनि जेबो बेवहाय दाय गैया बेबायदि रिल्सफोर फैयो आरो बै सिख्लायाबो जे इन्सटाग्राम नायोब्ला इन्सटाग्रामखौ नायोब्ला बिनियावबो फैगोन जे बे सेंग्रायानो दायनिगिरि एबा नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया बेबायदि जायो बेनि थाखायनो
औ
जे जोंहा मोजां मोनज्लायनायाव गारलायनाय एबा ब्रेकआपबो जानानै फैयो
औ समा जाबाय नोंथां
औ दा बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
थारैनो आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ